हा?
औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अब्ला नोंथाङा दा फ्रि दंथ'यो नामा?
औ दायो
अब्ला नोंथाङा फ्रिब्ला जोङो माखासे आयदानि सायाव सावरायदोनि नामा?
औ औ नोंथां थारैनो।
औ औ आं सानदोंमोन जे नोंथांजों आङो थालिर बिफां गायनायनि आरो आबाद मावनायनि फारसे रायलायनो थाखाय सावरायनो थाखाय अब्ला आङो नोंथांनि सिम आङो आङो आराम्भ'खौ खालामग्रोनोसै। जे थालिर बिफां गायनाया दा जोङो गोबांथार माने आबादारिफोरखौहाय मावनाय नुगासिनो दङ आरो जोङो मिथिगौ जे थालिर बिफाङा गोबां ट्रपिकेल आरो साब ट्रपिकेल कान्ट्रिसाव माने जायायावहाय मोनो होननानै आरो थालिर बिफाङा गोबांथार माने बिनि फिथाइखौहाय जानो थाखाय मानसिफ्रा मोजां मोन आरो बियो दे देहानि थाखायबो ओ मोजांथार खामानिखौ मावो आरो था जेरै जोङो सोरबा दुरबल मानसिफोर जाययाव वेट गेेन माने देहायावहाय बोलो लाबोनो गोसो दङबा वेट गेेननि थाखाय जोङो बे थालिर फिथाइखौहाय साजेस खालामनाय जायो आरो जेरैहाय जिमफ्राव थांनाय एक्सारसाइस खालामनाय बिदियावहाय गोबां ट्रेनारफ्रा फोरों जिम फोरोंग्राफ्रा ट्रेनारफ्रा एडभाइस होयो जे ओ जायफ्रा ओ देहाखौहाय मसे प्रटिन बा बोलो लाबोनो गोसो दङ बिसोरो थालिर बिथाइखौ जानो हायो होननानै आरोखि बेबायदि साजेसनखौबो जोङो नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे ओ जोङो मिथिगौ जे बियो मोनसे ओ टेस्थि आरो गोबां निउट्रिसन गोनां आरो बियो फुरा बो बो सोरावनो जोङो थालिरखौहाय मोनजायो आरोखि ना बिदि नङा जे जोङो थालिरखौहा बे मेसें बोथोर बा ओ गोलोम बोथोर बा माबा मोनसे बोथोरावल' मोनगोन बिदि नङा जोङो फुरा बोसोरावनो जोङो थालिरिरनि फिथाइखौ जोङो जानो हायो। आरो बेजों लोगोसे थालिर फिथाइजों लोगोसे जोङो थालिरनि गासैबो ओ माने गोजौनिफ्राय लानानै गाहाय गाहायसिम जोङो थालिरखौ बाहायनो हायो जेरै जों ङो थालिरनि मोदोमनिफ्राय जोङो ओ खारै बानायनो हायो आरो बेजो बेजों लोगोसे जोङो थालिर बिबारखौ बो जोङो जानो हायो थालिर बिबारनियाबो गोबां गुन दङ जेरै सोरनिबा गारायफोर माने ओ फाहामगिरिफ्रा जेरै डक्टरफ्रा आ मान ने एडभाइस होयो जे थालिर मैगुनखौ जायोब्ला ओ माखासे गारायफ्रा थाब हिलिं जायो बा रानलाङो होननानै सोखाजायो होननानैबो जोङो मोनथिनो हा हायो आरोखि आरो बेबायदिनो गोबां थालिर फ्रा ओ मोजां आथिया थालिरखौ जोङो स्पेसिलि जोङो नायोब्ला बेजों जोङो जा खारैबो जोङो बानायनो हायो जेखौ जोङो गोबां संनाय आहार संनाय फ्राव जोङो बाहायनो हायो आरो जोंनि बर' समाजावथ' खारैया एखदम जोंनि थाखाय बियो नांथारगौ मोनसे ओ जाग्रा खायद' आरो मानोना जों जों गोबां ओनसोलाव नुयो जे बर'फ्रा जेरै अनला ओ खारै बानायो बेबायदिनो सबाय खा सबाय ओ ओंख्रि जोङो खारैजों जों जायो आरो बेबायदिनो जोङो मैस्थाफोरखौबो जों खारैजों सङोब्ला मैस्थाफ्राबो थाबैनो गलियो आरो गोथाव जायो आरो जोंनि खायद मोनसे प्रिय' खायद' बे जाहैबाय नारजि नारजिखौबो जोङो खारै नङाबा जोङो संनो हाया थ जोंनि बर'फोरनि जानायानो ओ गासैबो बे खारैनिफ्रायनो जोङो गोबांथार जाग्रा मुवाफोरखौ जों बानाय हायो बिनिखायनो आं सानो जे थालिरा फिथाइजोंल' नङा नाथाय गासै बो बिनि गोजौनिफ्राय गाहायसिम जोङो थालिर बिफांनिफ्राय मोनसे ओ गुन गोनां खायद'फोरखौ जोङो मोननो हायो आ अब्ला नों थां ओ नोंथाङाबो एसे फंनैसो बे थालिर बिफांनि गायनाय आ आरो बेखौहाय माबायदि आ माने बिजनेस खालामब्लाबो मुलाम्फा ज जागोन बेखौ नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां थारैनो नोंथाङाथ' गासिबो खोथाखौनो फोरमायलांजोब
नंगौ
ओ बिनि सायावनो आङो फंनैसो बुंनो सानो औ जोङो थालिरखौ जोङो गोबां मानसिया जोङो आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ बेफोरबायदिनो थालिरा गोबां रोखोम रोखोमनि दङ जेरै ओ थालिर आथि थिया ओ थालिर सामफा थालिर जाहाजि आरो थालिर बथाबो होननाय मोनसे दङ आरो। बेफोरबायदिनो ओंख्रि जाग्रा थालिरबो दङ आरो। ओंख्रि जाग्रा थालिरा एसे आलादा नामा। ओ। जोङो बे ओ थालिरनि बिजनेस मावनो होनोबा। ओ बांसिनानो थालिर जाहाजिखौ आरो सिनि साम्फा थालिरखौ जोङो। बांसिनानो ओ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो। नो मानो होनोबा बे मोननै। बे मोननै थालिर ओ बे मोननै थालिरखौहाय बांसिनानो बायो बा बांसिन। नानो ओ बेफार फालांगि मावनायखौ जोङो नुनो मोनो औ थालिर आथियाखौबो जायो नाथाय थालिर आथियानि ओ बिजनेसा एसे आलादा नामाथाय बिनिखायनो ओ थालिर आथियाखौ बांद्राय बायनो नागिरा आरो। बिनिफ्राय औ नोंथाङा जेरै दा खारै जिनायनि बुंदों औ थालिर आथियानि खौ जोंनि ओनसोलावहाय थालिर आथियानिखौसो ओ। खारै जिरनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ सिनि साम्फा बा बेफोरबायदिखौ बारा जि खा रै जिरायनानै फोराननायखौ जोङो नुनो मोना आरो आरो बिनिफ्राय जोङो थालिर सिनिसामपा थालिरखौ गोबां गोबां रोखोमनि धोरोमावहाय बेफोरबायदिनो बाउनाय थिनायावबो जोङो थालिरफोरखौ होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो थालिर बिलाइजोंनो जोङो थालिर बा ओ बिजौ। बे थालिर बिलाइनि बिजौखौबो ला बेखौबो जोङो खायफा खायफा मानसिखौ बाउनाय नुयो आरो थालिर बिफाङा गोबां जोंनि थाखाय गोबां नांगौथा बेसेन होननानै जोङो साननानै लायो आरो आरो। थालिर बिफाङा फांसे गायबानो गोबां बारायो बिनिखायनो थालिर बिफां गायनायाव बेहाय बारा खस्थ'बो नङा आरो गोबां रां आरजिनोबो हायो आरो नोंथां।
औ।
औ। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा थालिरखौ मा मा मुङै बुंनाय जायो।
जोंनि ओनसोलावथ' बांसिनानो बे जाहाजि थालिर बेखौहाय गायो मानोना माने बिसोरो न'आव गायनानै बेजोंहाय गोबां थार लाब मोननायखाय दिनै बिजनेस मावनो थाखाय माने गाव गावनि न'आवनो बेफोरबायदि बे जेखौ मानसिया बांसिन बाहायो जायो आरो बेखौहाय बे बांसिन थालिरखौ गायनाय जायो जेरै जाहाजिआ बिराद दिडिमान्ड नालाय त' बिनिखायनो बिसोरो बांसिन जाहाज थालिरखौहाय गायो आरो आथिया थालिरनिथ' जेरै नोंथाङा बुंखाबाय जानो गोथाव आरो बियो माने बिनि फिथाइयाबो जानो। गोथावखाय बे थालिर मैखुनखौ जे जोङो जायो बे आ थिया थालिरनिखौ बांसिन मानसिफ्रा हामलायनायखाय दिनै बे थालिरिरखौबो जोंनि ओरैहाय ओनसोलावहाय गायनाय जायो आरो आरो दा गोबां मानसिफ्रानो हा लायै लायै दिनै आबाद बे थालिर बिफांखौ गोबां। ओनसोलावनो आबाद मावनाय जागासिनो दं आरो मानोना ओ मा बिराद दिडमान्ड जानायखाय दिनै थालिर गायनानै बिजनेस खालामनायखौबो जोंनि बर' ओ समाजावबो बियो गोबांथार डेभलप जागासिनो दं आरो आं आरो ओ दिनैहाय थालिरखौ माबायदि हायाव गायनांगौ ओ बा माबायदि थालिरा बांसिन फिथाइ होगोन बा ओ ओ माबायदि जोङो दैफोरखौहाय बा माबायदि हाफोरखौ जों थैयारि खालामनां गौ बे गासैखौबो दिनैहाय सा ओ एग्रिकालसार आबाद आबादनि फारसे फोरोंग्रा जे एग्रिकालसारनि साइन्टिस्टफोर माखासे ओ आवगायबोनायखाय दिनै जोंङो गोबां बे ओ थालिर बिफां गनानै बो समाजाव डेभेलपमेन्ट बा बिजनेसनि फारसे आवगायनाय आरो बांसिन मुलाम्फा खामायनो हानायखौ आङो नुनो मोनदों आरो त' नों थांमोननिथिंजायबो बेबायदि आबाद मावनानै थालिर बिफां गायनानै बिजनेस खालामनाय दं नामा
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो खोबखौनो जोङो नुनो मोनो ओ थालिर बिफांजों ओ आबाद मावनानै बेफोरबायदिनो बिजनेस बा बे बेफार फालांगि मावनायखौ जोङो नुगासिनो दङ मानो होनोबा न'खराव थालिर बिफां गैयाबाबो बेलेगनिफ्राय बेलेग न'खरनिफ्राय बा बेलेग गुबुन जायगानिफ्राय ओ थालिर फि ओ थालिर फिथाइखौ बायना लायनानै ओ बेफोरबायदिनो हाजो बा अरुणाचलफोरावहाय खोब बर' आइजो बा बर' माह ओ बर' हारिखौहाय फानहैनायखौ जोङो बेफार फालांगि मावनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो थालिरखौ जोङो एसे राबानो। ओ मोनालासिनो जोङो बेखौ दानना लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो बिनिफ्राय। य न'आवहाय बेफोरबायदिनो मोननायनि मुलि बा मेदिसिन होनानै जोङो फोननाय। नाय जोङो नुनो मोनो आरो
आरो बिनिफ्राय जोङो जानोब्ला जोङो न'निखौनो जानांगौ मानो होनोब्ला। बेफार फालांगि मावनायफोरा एसे। मोननायनि मेडिसिनफोर होयो बेफोरो जानो बारा गोदैबो जाया आरो। ओ जोंनि थाखाय मेडिसिन होनाय बा बेफोरबायदिनो मुलि होनाय। फोर जोंनि मेगननि थाखाय बा खोमानि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय एसे प्रब्लेम जानायखौ। जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा।